हेलौ
औ खोनादों ना? औ खोनादों ना?
हेलौ
औ खोनागोना खोनायाखै?
खोनादों।
औ दे बुं नोंथां।
आंना नेथआनो गैयामोनलै।
औ दे।
होम
मा खालामबाय दं नोंथां?
आङो दङ जिरा नानै नोंलाय?
औ आंबो दं ओरैनो।
नंगौ।
दासान्दि माबोरै सोलिबाय दं नोंथां?
आंना ना?
औ
ओ फोथारावनो बिदिनो बायदिसिना मावनानै दं।
औ नोंस्रा न'आव आबाद मावो नामा?
औलै। आबाद मावो नोंसालाय?
जोंहा मावा।
ए आतसा आतसा माब्रै जोंहा ना ओम माइआ आबाद मावो। बिदिनो ओमफाय गोरान आबाद
मेसें बोथोरनि
ओम
अ औ दा होबा माइ गायनो खोथियाफोर फोबाय नामा?
खोथिया फोखांबाय।
औ खोथियाखौ माबोरै फोनाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
ओ गिबियावनो ओ माइलि सोमग्रोहाय माइलि सोमग्रोनाय जायो। हा बि बिनि उनाव नोङो बेखौ हरनै हरथाम सोमनाय जायो आरो। बस्थायाबो सोनानै दैयाव बा फु-फु फुख्रियाव
अ
उम ओमफ्राय नों खोथिया दैमायाव सोमबा खावना लांनोबो हागौना ओंखायनो सोरनिबा फुख्रि न खाथिफ्राव बिदिहाय सोमनाय जायो आरो उम बेनिफ्राय खोथिया फोनो थाखाय दब्लायसे हालहेवनानै लाबाय।
अ
हाल एवनानै
अ बे हाल हेवनायखो खेबबैसो हालेवनाय जायो?
ओ खेबसेयावनो जायो सोरनाबा सोरनाबा ओ ओफ्राय आरो गासैबो खेबसेयावनो एवखायो।
अ
खेबसेयावनो एवनानै बेखालिनो ओ फोयो। खायसेया नेकस्ट ओ बिनि सान्थि बारनानै नखानायै फोयो।
अ
बेनिफ्राय बेहाय मोनसे मानिनाय दं आरोना बर'फ्रा ओ गिबि खो थिया फोजेनबा थास गायनाय आरो माबा जिं जिं हाय थास हालदै गायनाय जायो
अ बैदिन खालि
बैथिं औ ओ फोजेन खालि
थिया फोनाय दुब्लियावनो गायो नामा थासखो
औ बे खोथिया दुब्लियावनो
औ खना खना फांब्रै गायना दोनो अ ओमफ्राय बिदि गायबा मा जायो होननानै फोथायो
थास बायसा थैनो रोङै जेराव खिथाया मानो थासआ जेनेबा थैया नालाय बे मोनसे फोथायनाय आरो बरफोरनि
अ औ बेनि उनाव खोथियाखो बेसेबांसो दिननि उनाव गायो माइखो
ओ खोथियाथ ओरैनो ब्रैजिबा दिन ओमफाय जिबादि मबा मास मोनसे औ दुब्लिखौ हालेवबाय फार्स्ट खारायनाय थाबाय ओमफाय बेनि ओमफ्राय बिदिनो बर' होनाय थाबाय
औ
हम बेखिनियानो बेखिनि न' बिनि उनाव खोथियाखौ फुनानै गायबाय।
गायखांनायनि उनाव माबाफोर फोर मुलिफोर बाहायनाय जायो नामा बे मयाव हासारफोर मुलिफोर फोर बाहायनाय जायो नामा बे माइयाव गायखांनायनि उनाव।
बेसेबां ओमफ्राय आरो दि आइ पि दि आइ पि होननाय बेफोरखौ बाहा
औ बिदि होबा माइआ मोजां जायो आरोना।
जायो।
हेल'। हेल'। खोनादों ना।
हेल' औ औ नेटनि जेंनानि थाखाय मोजां
औ औ दे खिन्थाबाय थालाय आरो माने बे हासारफोरखौ मानि थाखाय होनाय जायो माइयाव। हेल'। हेल'। जालालै आं दानबाय।